औ औ औ।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ साउन्डखौ मोजां खोनादो दा?
औ खोनादों खोनादों।
औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाबाय औ एसे बारनि माबाया रिपिकननाया खोनादों आरो।
आदसा आदसा औ दे औ औ औ औ खोनादों।
आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाबाय ओ बर'फोरा जौखौ बोरैहाय बनायो आं बिनि सायाव नोंथां सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन आंनो?
सावरायजागोन दे नोंथां दे औ।
जौ होननानै बुङोब्लाथ' जोङो मिथिखागौ नङा होमबा जौ। खौ जोङो बर'फ्रा ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो नङा होमबा?
औ औ।
गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो जौखौ जोङो लोंबोदों आरो बर'फोरा जौखौ गिबियाव बोरै गनायो होननानै बुङोब्ला ओ जों गिबियावनो जौखौ माइरंखौ जों एसे संनानै लायो नङा होमब्ला? संनानै लाखांनायनि उनाव जोङो एमाव होयो आरो जोङो जौखौ सोंनाय सिगां जोङो एमावखौ रेडि खालामनानै दोनो गोदोनि जेरै आबै आयं आबौ बोरैहाय खालामो होननानै बुङोब्ला जों एमावखौ जोङो खोमा खोमा बिलाइ बि बिदिनो जोङो खान्थाल बिलाइ खुसेर बिलाइ आरो बिदिनो जोङो आरो आनारस बिलाइखौ जोङो देग्लिजोबनानै माइ रंजों बिनिफ्राय जोङो एमाव बाखोरखौ जों बनायनानै लानाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां? जुदि खुसेर बिलाइ आरो आनारस बिलाइ बिदिनो खान्थाल बिलाइ फोरनि बिलाइखौ होयोब्ला जौआ गोदै जायो होननानै जोंहा फोथायनाय दङ आरो बिदिनो जोङो जौखौ ओ गिबियाव जोङो माइरंजों देग्लिजोबना लानानै जोङो बाखोरखौ जोङो लदा लदा खालामनानै जोङो सानदुंआव फोराननाय जायो आरो। बिनिफ्राय जोङो सानदुङाव फोरानखांनायनि उनाव जेब्ला बियो गोरान गोरा जागोन अब्ला बेखौ जोङो ओ बहाबा जोङो खाथुमनानै दोनगोन आरो बेखौ नोङो नांगौ जाब्लानो मोनसे मोनसे दिहुननानै नोङो जौजों जौ संब्लानो नों होनो हागोन आरो बेखौ। अब्ला जोङो जौ खौ बनायना माइरंखौ जों सोलाबनानै लागोन बिनि उम उनावहाय जोङो ओ बाखोरखौ जोङो । ना माइरंनि बिबांखौ नायनानै नोङो होनाय । जायो बे माइरंखौ जोङो बोरैहाय बनायगोन होननानै बुङोब्ला । ओ । ओ जोङो बेयाव फ्रि फ्रि सारनानै होयो आरो जेरै माइरङा दुइ किल' थिन किल' बाला । बेवहाय नोङो खावसे होबानो जागोन आरो । अब्ला जोङो बेनिफ्राय जोङो मोननो हायो । बेयावहाय ओ बेवहाय जों मोननो हायो औ । साननै सानथाम दोननायनि उनाव बेखौ खा । थुमनानै दोननायनि उनाव अब्ला बियो हारसिंनो गावनो रोसि जानानै थागोन आरो गरमजों । दैज्लां बोथोराव जोङो जौखौ सङोब्ला एसे थाबनो जासिनो आरो । मेसें बोथोरनिख्रुइ मानोना दैज्लां बोथोराव गोर' गरमनि थाखाय । ओ जौआ एसे थाब जायो आरो । बिनिफ्रायनो जोङो जौ बिदैखौ जोङो गोबां हाबायाव बाहायो । खौ जोङो जो जौ गोरान जौ गिसि बिदि बुंनाय जायो नङा होमबा नों । थां जोङो माथानि माइरंनिफ्रायबो । जों जौ बनायनो हायो आरो माइब्रा माइरंनिफ्रायबो जों जौ बनायनो हायो । बिदिनो जोङो जौखौ जोङो । गोबां हाबायाव बर'फ्रा बिदिनो सावरि बादालि हाबा हुखा । खारादु सोरनिबा जोनोम सान बिदिनो । ओंखाम दौनाय गथ'फोरनि । खुरुगरम हाबायाव बर'फ्रा जौखौ बाहायो आरो बिदिनो जोंहाथ' दा दैज्लां बो । सोर बे समावबो जोंहा नांगोल जांख्रा जायोब्ला । जेरै देहाखौ सुग्लायहोनो थाखाय जोङो न' । खराव एसे रंजानो थाखाय जोङो जौ बिदैफोरखौबो लोंनाय जायो आरो नों । थां अब्ला आं । नोंथांनियाव सोंनो लुबैदों जेनेबा जौ बिदै माइब्रा बिदैखैहाय बोरैहाय नों । सोरनि साइडआ बानायो नों ।
औ-औ-औ-औ नंगौ । ओ जोंनिथिं जौ माइब्रा बानायनाय होनना बुङोब्ला ओ । थारैनो जोङो जौ माइब्राखौहाय मा होनना बुङो बेखौ जोसो ओ माने ओ माइब्रा । माइब्रा माइरंजोंहाय जों बेखौ बानायनाय जायो आरो गिबियावनो माइब्रा माइ । माइब्रा माइरंखौ ओ सुनानै लाबाय बिनि उनाव ओंखाम संगोरबाय नङा होमबा माइब । बा माइरंखौ ओ आरो । बिनिफ्राय दाना मायब्रा माइरंआव बि बिनि उनाव बेखौ ओ फेनलानानै । प्लास्टिकफ्राव फेनलानानै बा संग्रायफ्राव फेनलानानै बेवहाय मा होनाय जाबाय एमाव-एमाव होनाय जाबाय आरो । रो एमावा । माइब्रा माइरङाव थारैनो खम एसे खम होयो होनाय जायो बा । सेरबासो माइरंआवहाय थाइसे गाहामल' होनायखौ खोन मिथिनो मोननाय जायो आरो थारमाने । ओ बांद्राय एमाव होयोबा गोदै जाया होननानै मिथिनो मोननाय । जायो, आरो एमावखौ बिदिनो ओ मायब्रा मा ओ ओ जौ बिदै बा माइब्राखौ बिदिनो ओ एमाव थाइसे बा थाइनै बा खावसे होनानै बिदिनो संनानै माबानाय जाबाय आरो बेखौ लगायनाय माने उनाव‌ हाइ बेखौ‌ माबाफ्राव बालथि बा मोनसे दोफ्राव बिदिनो सो‌ सोना दोन्नानै बेखौहायहाय आरो बिनि गेजेराव आरो माहोनो मा मा मा ल जानथा सोना दोनबाय आरो ओ जानथा सोदेरनानै दोनबानो जाबाय आरो बिदिनो बेखौहाय मास मोननै मास मोनथामबा बोसोरसे बोसोरनैसिम गाहामबो दोननानै बिदिनो थिनानै लोंनाय जायो आरो नोंथां जोंनिथिं ओ माइब्रा माइब्रा जौखौहाय ओ नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन! ओ नोंसिोरनिथिं माइब्रा संनायनि आदब खायदाफोरखौ!
औ नोंथां जोंनिथिंबो बिदिनो, माइब्रा संनायखौ जोङो, गिबियावनो! माइ जेनेबा माथा माइरंखौ जेरैबायसा सोलाबनानै लायो थिग बिदिनो जों माइब्राखौबो जों बिदिनो सोलाबनानै लायो माइब्राखौ एसे, जोंङो माने गोरानै, खालामबोला जोंङो मोजां आरो, मानोना बियो, गावनो आथा, आथाखा, नालाय नङा, होमबा सिथाबो, बेनिफ्राय बेखौ, ! खायफाया बेखौ एसे, सुस्रनानैसो लाबावो सोलोंखांनायनि उनाव, !
माथा, होदेरनायखौ नुनो, मोन नङा, ओमबा! माइब्रा जोंहाय एसे बिबांनि माथा होथेरनाय माथा ओंखामखौ होदेरनाय नुनो मोन आरो औ, ! बे जोंनिथिंबो बिदिनो!
औ सुफ्रामनानै लायो लाख सुखांनायनि उना, व बेखौ बाहाय, फोरानदबनानै जोङो माने आथा, आथा, जानाय! खौ, एसे सुफ्रामनानै लायो, आरो जोंनिथिं, बिदिनो! एसे, फोराननायनि उनाव, जोंङो एमावखौ खम, बिबांनि होनांगोन, आरो मानोना! मा, माइब्रैयाव इसे, एमाव आवनो जायो, आरो मानोना! बांद्राय होबोला जोंहा गोखा जायो होननानै जोंहा बारा होआ औ बिनिफ्राय जों बेखौ ओ, खाथुमनानै, जोंङो, सानब्रै, सो, ! सानबानि उनावनो जों बेखौ बिदै मोनो आरो बे बिदैखौ जोंङो फखनानै जोङो, गोबाव सिमालायगबो जों, लोंनो हायो, !
ए
नांगौ, रोखोमनि मोजां बथलाव जोङो दोननानै फिनाय होननानै बुंङो, जायखौ नंङा, होमबा बेखौ जुदि जोंङो, सा, सब, मास, ! मोनथाम मोनब्रैनिखौ लोङोबा जोंङो गोजा जालांङो आरो बेरो, जौआा, हारसिंनो! अब्ला बेखौ जोंङो लोंङोब्ला खाबसेयानो फेगोन आरो, ! मानोना बियो जोबोर जार जानानै थायो आरो जाय नों भैया मावा आव दोनगोन! बेयाव थबसे जुदि, ! दै थायोब्लानो बे माबाया भैयामा बेरस्रागोन आरो बेखायनो बेयो गोरान ख्रां ख्रां दै थबसेबो थायो बथल जानांगोन अब्लासो बेखौ मोजाङै लाखिनो हागोन आरो मानोना बे हारसिं थबसे बेवहाय दै थायो थायोब्लानो बेयो गेज जानानै बा हारसिं नो गेज जानानै बियो हारसिं नो ब्राज जालांङो आरो! बेखायनो बेखौ फिसिनायखौ जुदि मोजां लाखियोब्ला साबधानै लाखिनांगोन आरो नोंथाङा जुदि गोबावै जुदि! लोंनो लुगैदोंब्ला आरो जोंनि, बे, जौ, बिदैया नों! बिथां आथिखालाव जोंङो, बियो जिआइ, टिकबो मोनबाय नङा, ओमबा नोंथां नोंथां बेखौ जोङो, जोंङो मारकेट, लेभेलावबो जोङो, ! फालांगि लेभेलावबो जों, बेखौ फाननो हागोन, जाय बिथांमोना, ! फुड, सिकरिटि अफ इण्डिया होनना बुङो, नामा जायखौ बिनिफ्राय, जुदि नोंथाङा, लाइसेन्स होब्ला नोंथाङा लाइसेन्स खालामनानै लानांगोन नोंथाङा बेखौ अब्लानिया नोंङो फाननो हागोन। आरो जेरै जौ दखानफोराव जोंङो दिनै वाइन, बियारफोरखौ जेरैबायायसा फाननो हायो नोंथाङाबो बेखौ जुदि खालामनानै लायो लानो हायोब्ला नोंथाङाबो जुदि लाइ सेन्सखौ जुदि ओ दिहुननानै लानो हायो ब्ला नोंथाङाबो बिदि बेफार फालांगि खालामनो हागोन आरो ना
औ औ औ
जों दिनै आथिखालाव नुबोबाय गोबां मानसिया दिनै ओ जौ जौनि थाखाय लाइसेन्स नि हांखुर जायो नङा हबा नोंथां? जोआवला हांखुर जायो गास सिबो जौनि गला बनायनो लुगैयो मानोना आरो जौ लोंग्राबो दोङो नङा होमबा।नैफो नैफै बायसा जुदि जोङो माबाखौ हायोबा जि आइ टेक खौ नाइज जौखौ लोंखायो जेथिया नङा होमबा बर'फ्रा बेखौ जोङो लाइसेन्स बनायनानै नोङो फालांगि खालामनायाबो जेबो नङा आरो आंनि आंनि नुहुरनायाव आरो। जुदि जोंनि जोंनि बे दिसि जौखौ आरो नङा होमबा जायखौ जोङो माइब्रानि जौ बिदै जौ गोरान बेफोरो जोंनि थाखाय नांगौ आरो जों गुबुननि हारिनिखौ जों बायना लोंस्लायस्लाय जों एसे एनै जोङो गावगायनिखौबो जुदि फालांगि खालामोब्ला मोजां आरो। गुबुन हारियाबो लों गोन होनबाना नङा दिनैथ' जोङो जौ लोंनायख खौ होबथानो होमबाबो होबथानो हाया नङा होमबा? गोबाङानो दिनै एसे एनैखौ जोङो लाख खायो नंङा होमबा? फोरबो, बादालि, बैसागो फोरबो, मागो फोरबो बिदिनो आघोन फोरबोफोराव बा बिदिनो न'खरफोराव जेरै हा हां हाल जांख्रा जानायफोराव एसे एनैखोथ' लाखायो न'ङा होनबा नोंथां?
औ औ नोंगौ।
अब्ला नोंथांमोननि साइदआवहाय आरो जौखौ बिदि फाल ओ फालांगि खालामनायनि बेपार फालांगि खालामो नामा नोंथांमोननि साइदावहाय
ओम थारैनो नोंथाङा जोबोद मोजां कुइसन सो सोंदों ओह जौ संनाय होनना बुङोब्लाथ' जौ संनाय होनोब्ला थ' जोंनाय जोंनि बर' समाजावहाय गोदोनिफ्रायनो जों सोलिबाय थानाय नुयो नङा होमबा जोंनि मोनफ्रोमबो मोनफ्रोमबो मोनफ्रोमबो फोरबोफ्रावनो जों जोंङो जौ बाहायनायखौ नुनो मोनबोखायो आरो। दा नाथाय फालांगियारि नोज जोरै होननानै बुङोब्ला जोंनावहाय ओ दा जौ संनानै फालांगियारि नोजोरैबो कमारसियेलि जों बिदि नुथ'वाखै जौ जोंनि संनायखौ नाथाय नाथाय जोंनि ओनसोलाव गामि ओनसोलफोराव ओ बे गामिनि ओनसोलफोर जायनाखि जौ संग्राफोर आरो लोंग्राफोरनि गेजेरावनो बायलायनानै फानलायनानै बे ओ संलायनानै बिदि फानलायनाय खौ नुनो मोननाय जायो आरो। जेरै जोंनि गामि खाथियावनो बा जोंनि ओनसोलावनो बे बेफोरबायदिया नुनो मोनबाय थायो आरो। जौ संनायनि गेजेरजों ओ जौ संनायनि गेजेरजों फाननानैहाय गंसे न'खरा ओ बा सासे आइजोआ ओ रांखान थि आरजिनायखौबो जों नैबे जोंनि समाजाव जोंनि ओनसोलावहाय दा आं नुबाय थादों आरो। ओ जा जायनि गेजेरजों जौ संनानैहाय फाननानै आरो जौ संनायनिफ्राय मोननाय अफ्रि अफ्रिखौ जायनाखि जों अमा फिसिनायाव अमानो बाह हायनानै अमानिफ्रायबो जों मोजां रोखोमै रांखान्थि आरजिनानै लानो हानायखौ जों दा नुबाय थादों आरो। आरोबाव ओ दा जौ संनानैनो जौ संनानैनो माखासे न'खर सोलिनाय ओ बायदिसिना नांगौ जानाय बा एसे एनै गथ'फोरख खौ फोरोंनायाव खर'स हरनो हानाय दाब जों बेबायदि थासारिखौ नुनो मोनदों आरो। दा बे हिसाबै ओ जौ संनाया ओ जौ संनाया जोंनि बर' समाज ओ जों कमार्सियेलि थांनो हायाखैबाबो ओ बा इन्टारनेसनेलि जों एक्सफर्ट तात खालामनो हायाखैबाबो बा जोंनि ओ जोंनि बर' समाजावहाय माखासे बेबायदि ओ फानलायनायखौ जोङो नुनो मोनबाय थायो था
औ औ नंगौ नोंथां बुंनाया सैथो अब्ला नोंथां जोंहा समाबो लावबाय जोंनि सावरायनां गोखौ बेखिनावनो दोन्थ'सै नामा नोंथां? गोजोन्थों नोंथां।